अ मा खालायदों नोंथां?
दोङो नोंथां ओरैनो लामाथिं बेरायनो फैदो।
आतसा ओखाम सोंखाम जा
ओंखामखौ जाखांबाय नोंथां।
ए
उम, नोंथांयालाय?
आंबो जाखांनानै ओइ दसे ओरैनो लोगोफोरजों गाबोनो बेरायनो थांनायनि बाथ थ्रा लायरायदों र'।
ए अबे अबेयावलाय बेराय थानाय बाथ्रा नोंथां?
फिक्सथ' जायाखैनो। गाबोन नायनोसै भुटान गेटआवसो थांनाय जायो ना-ना बेलेगावसो थांनाय जायो
थाबफैनो मोनबाय ना मोनाखै भुटानाव नोंथाङा?
भुटानावलाय थांबायाय थांनाय खाथि नालाय थांबाय थानाय जायो।
बे दा फ्रा मा
जायागाफोरालाय मोजाङानो हामा नङा गेट सेट दोङो आरो आलायनाय दलं दोङो मोजाङानो
होमबा नोंथांमोनहा गाबोन थांनो सानदों नामा एरायनो? फ्लेनिंआ, बेरायनो थांनाया।
बेलाय नायनोसै मा जायो गाबोनो माने दिसाइदआथ' जाथ'वाखैनो। जायगाया माने फिक्स जाया नालाय बबेबाव थांनाय जायो। माबा दारागावबो थांनाय बा थामारदो
ओरैनो दारागाव थांबायना मोनफै मोनफैयाखै नोंथाङा।
दारागाव थांबाय थांनायालाय।
ओम आंबो थांफेरबाय खिन्थु दारागाव मोजां नाङो थांफैनानै दारागाव।
थांनायलाय मोजां नाङो बै पाहारसायाव उथिनानै मोजां नाङो आरो।
पाहार सायाव उथिनाय आर' दिखांनाय बाय माबा जागा जायगा जायगा दं दैमा दङ मोनसे।
औ ओइ दैमानि दलङ थांनानै मोजां नाङो। आरो पाहारसायाव उथिनानै बांसिन सिन मोजां नाङो आरो।
औ जों नोंथाङा जों आरो माबायाव दारागावावथ' माबा सुटिं लानोबो थांदोंमोन जोङो।
आतसा।
हा।
मानि सुटिंमोन ओमफ्राय फिल्मनि ना एलबामनि
एलबामनि बैसागो बैसागो टाइमाव नोंथां।
आतसा।
ओमफ्राय एक क्टर रालाय सोरमोन? हिर'यना ओ हिर'आ
दङ गामि सायदथिनिनो बायमाना बायमान गोजान जायो जोंनिसाय।
आदसा ओमफ्राय अबाव अबाव जानायमोन सुटिंआ?
दारागावआव जादों। हेलौ नोंथां खोनायाखै दारागावाव जादों ओमफ्रायथ' न' बस्थि जादों।
आतसा।
ओमफाय आर' पाग्लादिया होननाय खोनादोंबा।
औ औ मा ओ पाग्ला दियानि
मोनसे ग्रास ग्रासालेन दोंना नोंथां?
औ औ आ इन्स्टाग्रामाव नुदोंमोन ग्रासलण्ड पाग्ला दियाव मोन एसे भाइरेल जानाय
आं बेयावबो खालामदों। ए मोजाङै ओरैनो दारागाव थांनानै नोंथां। प्लेन बनायनोबा नोंथाङा नोंथां मोनाबा गाबोनबा अबे आवबा थांगोनबा। हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। हेलौ खोनायाखै। हेलौ।